हेलौ नोंथां खोदोंना नोंथां औ औ औ नों नोंथां खोनादों औ नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां
औ जोङो बिदिनो ओ सावरायलायनोसै ओ जेरै जोङो औ ओ दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनाय खननैसो
औ औ औ नोंथां बुं।
अ नोंसोरथिंबो ओ दायो दैज्लां बोथोरनि गायनाय फुनाय ओ जेरै माइ गायनायफोरा जागायबाय खोमा ना?
खै माने जों निया दासो
औ बिदिबा जाथ'वा ओ गाइड औ एसे नांथा नांथा जादों नोंना। औ
औ नोंथां खोंनादोंना?
खोनादों औ औ एबार खोनादों होमबा औ
औ औ औ दे बुं नोंथां, ओहो जाथ'वाखै नोंथां खोथिया जौथ'वाखै माने नोंथां।
औ बिदिनो ओ जोंनाबो
दैया बारा जानो नागिरा थाबनो औ थाबनो फैया माने दैया। बेनिखायनो लेट जायो नोंथां। दं नोंथां थेवबो थाब फैया माने दं नोंथां दं। औ दं थेवबो माने थाब जाया नोंथां दैया दासो एसे फैदों नोंथां औ।
जों जोंनाबो बिदिनो ओ दैया दैनिनो प्र'ब्लेम जायो दै दैमा जों दै फैया अखा हाब्लासो दै मोनो आसा थेवबो औ औ रान थेवबो जोंनाव दायो अख अखा हानाय एसे अखा हागासिनो नालाय एसे दिनै ओ बेजोंनो दा माने मानसिफ्रा एसे गायहांबाय आरो माखासेफ्रा गायबाय उम।
औ। नोंसिनि जाबो गायबाय नामा नोंथां।
गायहांबाय जोंनाव जोंना एसे गायहांबायानो माने फ्राय मानसिफ्रानो
औ। हाजिरा लायो नामा नों थां नोंसिनिजा।
औ औ दानाथ जोंना। बिदिनो ओ बिदि सिगांनि बबायदि सावरि बादालि जानाय थ गैलानो ओम बांसिन हा औ हाजिराखौनो गायोसै ओमफ्राय मानोना बिदि गोबां न खरावनो माइ गायग्रा आ थिखालनि आइजोफ्रा बारा माइबो गायला नालाय।
औ औ नोंथां।
उम।
औ बेसेना बेसेसो होयो नोंथां नोंसोरनि जा।
जोंनिथिंजाय। ओ। बांद्राय नङा। सानसे जोंना। फुल गायनांगौ ओमफ्राय। नैजौ जायो आरो हिनजावफोरना नैजौ ओमफ्राय हौवाफोरना जोंना थामजौ जायो आरो हाजिराया।
औ औ औ नोंथां औ जोंना हिनजाव फोरनिया थामजौ नोंथां। हौवाफोरनिया ब्रैजौ
नंगौ। औ होमबा नोंसोरथिंना एसे जोंनिख्रुइ नोंसोरथिंना होमबा एसे बांसिन आरोना उम।
औ। थाबैनो थाब गायनाय जाया आरो नोंथां बेनो औ खस्थ' नोंथां। औ।
अ खथ खस्थ'नि फिथाइयासो गोदै नङा होमबा नोंथां औ। औ औ।
जोंना बिदिनो ओ आमथिसुवानि सिगांनो बांसिनानो गाय माने फ्राय गायफ्रामजोब बो आरो । बिनि उनाव आमथिसुवा जोबनाय लोगो लोगोनो सप्ता मोनसेसोनि ओ गेजेरावनो गासैबो माने जोब जोबो आरो जोंनि
औ आमथिसुवानि उनाव सो गायनाय जायो माने नोंथां जोंनाव।
औ औ।
औ औ औ एसे औ औ। गोबावजों जायो।
उम। मा मा रोखोमनि माइ गायो नोंसोरनाव? ओ एसे मुंफोर मिथिगौ नामा?
औ बिहारि माइ गायो जोंनाव जोसा आयज जुम रन्जित। माइब्रा। आरो बायदि बायदि नोंथां।
ओ नों नंगौ नंगौ आथिखालाव माने गोबां ओ आलदा आलदा
औ ओ औ आरो जेरै फुल फाख्रिबो फुल फाख्रि गा गायो जोंनाव। नोंथां।
माबादि जायो बेलाय माइरङा माबा मोनसे से
अह बे फुल फाख्रिखौ नोंथां बै ओ नोंसोर जा फुजा होयोना ननि फुजा ओंखाम गोरलै बेबायदि अ बेयाव बेहाय फुजा होग्रोनाय जायो आरो बेनि उनावसो मोनजायो बेखौ।
औ औ नों गौ औ औ
औ बेखौ थाब गायनाय जायो आरो माने बेखौ बेलेग माइ गायनायनिख्रुइ बेखौ थाबस सिन गायो आरो फुल फाख्रिखौ नोंथां औ औ
ओ आथि-आथिखालाव गोबां ओ आल लदा आलदा माइरं गायनायबो नुया जोङो ओइ माइ जेरै गोसोम गोसोमजाद आरो बै ओ‌ जारोम जायखौ ब्राउन होनो औ बेफोर माइआथ' माइआथ' जोबोर बेसेन गोसा औ ओमफ्राय खो खोनानो मोननाय बायदिब्ला बेफोरो ओ एसे बेरामफोरनि थाखायबो मोजां होननानै जों मिन थि मा खोनादों आरो मानसिफोरनिफ्राय बेनि थाखायनो जानांगौ बे मा माइफोरा जोबोर दाम गोसा नङा होनबा नोंथां?
थां औ औ नोंथांमोन जा बिबारबो गायो नामा नोंथां? नोंसिनि याव?
गायो नोंथां गायो जोंनो बिबारखौथ' जोंनो गोनांथार बिबारा मोनसे मोनसे गोथार नेरसोन महरै ओ बिबारखौ जोंनाव ओ गुबैयैथ' जोङो खायफा खायफाखो जों न'आवनो फुलि बानायो फि फां खायसेखौ बेग'रनि फ्राय बानायो खायसे बिफांनिफ्रायनो जोङो ओ जायखो खासि खालामनाय होनो बेखौ बेयो बेबायदि खालामनानै जोङो फुलि बानायनानै जोङो हायाव ओ खो एसे जावग्रोनानै एसे गोबर खि बा बायदिसिना हासार एसे होनानै गलायना नै जोङो बे हायाव गायनानै ओ दै होनांगौ आरो अब्लानो बियो लासैयैनो आ मो जां रोदोम बोनानै ओ गिदिर
औ अ नोंथाङा मा मा बिबार खौ साबसिन मोजां मोनो?
आंनि मोजां मोननाय होनोबा आ गलाब गलाप बिबार आ लोगोसे ओ ज जबा बिबार
औ गेन्दि फुल
औ ओमफ्राय गेन्दै बेबोथ गेन्दैआाबोथ जोबद माने गोरलैयैनो रजनानै गोरलै
औ औ बे जेराव मेरावबो बाया बारनाय जायो आरोना बेफोरो केन्दि फुला औ ।
जोबोद मोजां मोनो माने बिबारखौ जो दि ननि सेराव थायोब्ला बा नआवनो थायोब्ला औ। औ मोदोमनायजों लोगोसे जोङो ओ फुं समाव सिखारनानै खनसे जों बेखौ जुदि नायोब्ला नुयोब्ला गोसोखौ माने गोजोन मोनो आरो ना। औ बेजों लोगोस जे आरो जोंहा बिबाराथ ओ जेरावबो गोनांथार जोङो ओ इसोर सिबिनायावबो जोङो बिबार उम जों बिबारा माने एकदम एंगारहायि मोनसे बाहागो इसोर सिबिनायाव।
औ औ औ औ
उम जोंहा हाबाफोर गोथार जुलिफोर जायोब्ला जों बैयावबो साजायनो थाखाय जोङो औ औ बिबारखौ बाहायनाय जायो नंगौ ।
औ
नों ओ मा मा बिबार खौ मिन्थिगौ ओरैनो
औ औ गाय गायबाय आं नोंथां बुहुत बिबारखौनो गायबाय आङो जेरै जबा बिबार कटनटा बिबार ओमफाय गेन्दि बि बार ओमफ्राय फामियाथ बे फुख्रिफोरावनो थायो सोरनावबा सोर सोरनावबा जोंनावबो दं जोंनावबो दं आरो बेबायदिनो नौ होनो बेखौ बा दाउस्रि मा होनोमोनथाय माथिबाय माबदि दाउस्रि गोबाना बेबायदि होनो नौबा जिहोन जोंनि जा औ आरो बायदि बायदि दङ ओ गुलाब बिबारबो दङ औ औ होम
मोजां
औ औ नोंथाङा औ औ औ बुं नोंथां औ नोंथाङा दाउ बेदरखोलाय माजों जाफेरखो माने
दाउ बेदरखौ
औ माजों जानाह साबसिन मोजां मोनो औ ननि ल
दा ओ ओ दाउ बेदर होनोब्ला आङो स साबसिन मोननाया जाबाय ओ गिबियावनो सबायजोंबा साबसिन मोनो
औ औ औ औ
लोगोसे आरो बैयो ओ माबाया ओ माहो नोरसिं बिलाइजोंफ्रायो रूदब्लाब जोबोद मोजां मोनो औ बेदोबो जोबोद मोजां मोनो । बेबायदि जानानै साबसिन मोनो आरो।
औ औ नोंथां।
ओमह
भेन्दिजोंबो जाजायो दा नोंथां।
औ जाजायो नोंथां जाजायो।
औ औ। भेन्दिजोंस जाफेरबाय दा नोंथां दाउजों भेन्दिजों।
दाउजों आं जाबाय जानायालाय आं गोबां बिदिनो जाबाय थायो माने बायदिसिना मैगं गोथांफोरजों गलायनानै जायो आरो माने बेबायदि जानो मोजां मोनो मालाबा आरो
अ मैगं गोथां मैगं गोथांफोर जानाया मानसिनि थाखाय खाय माबायदि मोजां जायो माने
ओ मोजां माने ओ जाय खौ जोङो हेल्टि होनो माने गो गो माने बेखौ जोङो माने रुनानै जायोब्ला गोग्गो आरो दाननि माने गुनखौबो जों मोननो हायो आरो ओमफ्राय जोंनि उदै औ। नोंगौ ओमफ्राय जों थावफोर बा ओमफ्राय जायोबा जोंनि देहायाव खस्थ मोनो जोंनि ओ बेजे मेजेम बारियो ओमफ्राय गेस्ट्रिकफोर जानो माने गोबां खाबु मोनो बेनि थाखायनो जोङो रुनानै जायोब्ला बै बेफोर गेस्ट्रिक जानाय आरो जोंनि देहायाव मेजेमबारि जायनि फ्राय जोङो ओ जानगाराव थानो हायो आरो। रुनानै जायोब्ला औ।
औ।
ओ माखासेव ओ मुवाफोरा जोङो एवनानै जायोब्ला
औ औ नोंथांसिम रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ आंबो जोबोद गोजोनबाय ओ माख से मिन्थियै फोरखौ मिन्थिबाय रायज्लायनायनि गेजेरजों औ दे दे औ।
औ दे गोजोननाय थाबाय।